हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा? ओं खोनादों दे ओं। नोंथाङा खोनादों?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ। आङो नोंथांजों मा होनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ बा जिखुनु ओंख्रिबाबो जेनेबा एखौनो रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो। उम रायलाय जागोन दा फ्रियैनो दङ ना नोंथाङा?
औ रायलाय जागोन नोंथां दा आं ओरैनो दङ।
ओं ओं। ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' ओ अनला दाउ बा सबाय साम' आरो नारजि बेफोरनो ना।
औ नंगौ।
औ फ्राय बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा अबे मोनसेखौ साबसिन मोनो
मोननायालाय अनलाजों दावजोंखौ मोनो ओमफ्राय आरो बिदिनो सबायजों दावजोंखौबो आं मोजां मोनो आरो बिसोर मोननैखौ आं साबसिन मोनो आरो ओमफ्राय आरो नाफाम बिसोरखौ आं मोजां मोनो आरो बांसिन
औ औ नाफामबो औ नारजिखौ होम्बा मो जां मोना नोंथाङा
ओंहो माने आंहा गोखाजों बारा सोमोन्दो गैया
ओ ओ ओ ओं नारजिखौ रुगारनानै संबा बारा गोखा जाया होमबाना नोङो गोथाव मोनगोन खोमा
औ खोनानो मोनदों आंबो बिदिनो नोंथाङा नारजि ओंख्रि बेखौ बिदि बोरै संबा माने बारा गोखा जानाय नङा नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हायो जोङो नारजि खौथ' फाथोनिफ्राय मोनो नालाय जेनेबा नै दा बायदि बो बोथोराव जोंना फाथोआ जाबाय ओमफ्राय बेखौनो जोङो ओ साननैसोनि उनाव दैज्लां बायबाथाय जोङो फोरानना दोनसिगोन आरो बिलाइखौ बेखौ फोरानना दोनखांनानै बे ओ ओम फोरानबानो माने फाथोआ जोब्बानो जोंना माने बेयो नारजि जायो आरो फोरानबानो ओमफ्राय बे नार्जिखौनो जोङो जानो थाखाय ओम जेनेबा जेरै गोखा जा जायिबायायदि संबा माबायदि संबा गोखा जाया बेबायदि सोंदों नालाय नोंथाङा
औ औ
आङो माने बेबायदि सङो आरो गोखा जायैनि थाखाय आंबो गाव बारा गोखाखौ गोथाव मोना मोना नालाय ओम नारजिखौ नार्जिखौ संनायनि सिगांनो दसे सोमना दोननानै ओमफाय आरो बेखौ ओ मोजांङै रुगारनानै लायो आङो नार्जियाव बिजाल थायो नालाय एसे बे बिजालाबो खारसिगोन ओमफ्राय गोखायाबो खारसिगोन आरो ओमफफ्राय दसे बिदिनो रुनानै ओम जोङो दुइ मिनिटसो रुनांगौ ओमफ्राय बे दुइ मिनिटसो रुखांनानै आराम साफा बिजाला खारनाय बायदि गोजों जाजासे जोङो सुनानै लानांगौ आरो बे बिजाला खारोबानो गोखाया खारो होननानै सानजायो आरो
औ
औ ओमफ्रायायो आङो बेखौ हाफ्लेबावो ओमफ्राय सुखांनानै मोजाङै हाफ्लेनानै बेहाय खारै होनानै संसिगोन अमा बेदरफोरजों सङोबा नों अमाखौ एवग्रोना लादो जि मस्ला होनांगौ पियास सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानै लादो बेनि उनाव
औ
ओ नारजिजों नारजियाव लुना होसिगोन आरो खारैजों फोमोनना लानाय नार्जियाव बेबायदिनो संसिगोन आरो ओमफ्राय बेनो बारा गोखा जाया आरो आंनिबा बेबायदि संना जायो नालाय आङो आं बारा गोखा मोना। औ मालाबा नोंथाङाबो बेबायदि संनो होनानै जादो
औ निसय खालामनाय जागोन।
ओं ओं
नों नोंथाङा सबायखौलाय बोरै संयो? सङो बेखौलाय एसे फोरमायना होननांगोन नामा
औ
स सबायजों दाउजों जेनेबा
ओं ओं सबायजों दाउजोंबाबो थ' दाना न'आवनो फियोसै नालाय बयबो गावनि जानो आन्थाखौ
औ नंगौ
बे दाउजों जेनेबा न'नि दाउजों सङोबा दाउखौथ' फार्स्टआवनो जोङो साफा खालामग्रोना लानांबाय बा दाउखौबो जेरै अमा बेदरखौ एवफ्रामना लादोंमोन बेबायदिनो दाउखौबो एवफ्रामना लायो आरो सबायखौ जोङो गिबियावनो सबाया गथा सबायाइबा हाथाय एसे एवथ्रमना लाग्रोनानै बेखौ हुख्रेमनांगौ बेनि उनाव आरो बेखौ खुनांगौ औ खुनाया थबसेयाव फुजायो
औ
ओं सिगाङो माने उवाल गायहेनाव फुयोमोन नालाय ओमफाय दानि जुगाव उवाल गाहेनफोरखौ बारा नुयिखाय थबसेयावनो खुयोसै आरो आङो। आंथ' बांसिनानो आरो गथ थाखौ बारा बायखाया इदि ओ
आजिखालि बिदि माबा फुख्रेमखानाय मोनोसै ना?
गु मोनो। हुख्रेम खानायखौ बायो आर रो ओमफ्राय हुख्रेम खानायबाथाय डायरेक्टनो नोङो दसे सोमना दोनदो ओ ओमफायो बे बिगुरा खारनाय बायदि साफा सुना लादो दसे सुबाथाय रुइजोबनानै बिगुरा खारो।
औ
ओमफाय बिदिनो साफा सुनानै लानानै ओ ओ खारैजों बेखौ कुकाराव डाइरेक्ट रुखाबाथाय दसेनो रुयो आरो
औ
जुदि नोङो साम'फोरजों सङोबाथाय बेखौ कुकाराव रुलाय लायनाङा ओमफाय दावजों संनोबा नोङो कुकाराव रुना लाबा थाबनो मोनो आरो ओं कुक कुकाराव फारसेथिं रुदो ओमफाय फारसेथिं दाउखौ नों जि मस्ला होयो बानलु, पियास, सामब्राम गुफुर, हायजें जि होयो बेफोरखौ होनानै एवबाय थाबाथाय ओमफाय बिथिंजाय दाउ खौ एसे फोमोनना लाखानानै सबायखौ लु ओ इथिं डाइरेक्ट सागं सानानै ओ दाउआव लुना होबानो ओमफ्राय बेनि उनावनो बेनो सबायजों दाउ ओंख्रि जासिगोन आरो।
औ।
ओ नोंसोरनिथिं ओरैनो साम'फोरखौ ओ खननानै मोनो नामा?
ओं मोनो मोननायलाय। माने ओ जोंनिथिं ओरैनो एसे दलहा साइसबो नालाय आरो खाथियावनो दैसाफोरबो दङ बेफोरबादिनो फिसा फिलौ दुब्लिनिबाबो आरो एसे गोजानाव थाङोब्लाथ' गिदिर गिदिर दैसाफ्रानो दंसै बिदिनि थाखाय जोंनिथिं फ्राय बागानो बिलो बिलो दङो आरो खाथि खालायाव जेनोबा बेफोरबायदियाव थांनानै खोब मानसिफ्रा बेफोरबायदि साम', खांख्राइ, नाफोरखौ हमनानै लाबोयो आरो जोंनिथिंजाय।
अ। औ ओनबाथ' मोजाङानो जाबाय दा नै मैथानि सिजोनाव मैथाजों ना हमै हमै जानो
औ औ नोंगौ नोंथां।
उम ना गुरनायाव जों मा मा आइजेंजों गुरो नोंथाङा मिथियोना मिथिया?
ओ जेनोबा ब' ओ बर' आइजोफोराथ' खबाइ खबाय आरो जेखाइ बिसोर खबायआ खबाइआ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा ना लाग्रा जाहैबाय ओमफ्राय आरो जे खाया ना गुरग्रा बिदि औ। ओमफ्राय आरो बर' हौवाफ्राथ' बांसिन जेजोंनो ना सारनायखौ नुनो मोनोदांना?
औ नंगौ नंगौ। जेयाबो आजि खालि गोबां रोखोमनि जे दं।
औ नंगौ।
उम फुख्रियाव सारग्राया बेलेग बा अबावबा बान्दोफोराव साग्राया बेलेग।
औ नंगौ।
ओमफ्राय आरो खखा सेनफोरखौ नोंसोरनिथिं नुयो नामा दाबो?
औ नुयो नुनायालाय जोंनिथिं माने माइफोरखौ गायनाय जायो नालाय। बे माइफोरनि आलि आलिफ्रावनो खोब बेफोरबायदि माबा खखा सेनफोरखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो।
औ जोंनिथिं बेफोरो गोमालांनो हमबावबायसो।
अ' नोंथांमोनिथिं होनब्ला बिदिखौ बारा नुनो थांला खोमादां ना?
ओंहो नुनो थांला खखायाथ' गोमासाबाय होनजायो आरो ओमफ्राय सेनखौ मालाबा मालाबा गामिफोराव ओंखारलांबा नुयो मालाबा दुब्लि फोथाराव साना दोननायखौ। उम।
नोंथांमोनिथिं ओरैनो बेफोरबायदि ओ जायगाफोर गैया नामोन जेराव जे जायगाफ्राव मानसिफ्रा ज' ज' थांनानै ना हमहैनो हानाय बा ना सारहैनो हानाय?
उम बेफोरबायदि हमग्रा जायगा दायो दैज्लाङावथ' बान्दो फिसा फिसायानो गैया जोंनिथिं। बिलोसो दं होखायो नालाय ओमफ्राय बिलोबाथाय आरो मेसेङावसो मेचिनजों सारो नालाय। जों मेसेंबासो साम' खनहैनाय बेफोरखौ नुयो आरो।
औ नंगौ।
बिदि सेन सानायफोरखौ नुयो आरो। दुब्लि फोथाराव फिसा फिसा आलि माबाना खोथेना दोननाय जायगायाव
औ।
बेफोरावनो मोननाय मा होनो नाफोरखौ मैथाजों संसिगोनलाय ओमफ्राय।
औ नंगौ।
उम ओमफ्रायो थास' थास' ओंख्रि होनबाथाय नोंथाङा जायो ना?
औ जायो नोंथां।
उ थास'नियाथ' मोनथामबो जाजायो आइथिं बिथ'राइ बेदर बिबार मोनब्रैआनो।
थास' बिसं थास' थास' आथिं थास' बिबार थास' बेदर मोन मोनब्रै जायोना?
ओं ओं मोनब्रैयाव मोनब्रैखौबो मोजां मोनो ना नोंथाङा?
उम आं बांसिन बे थास' बिसंखौ आं बांसिन मोजांसिन मोनो इसे।
अ।
आरो ओमफ्राय बेदरखौबो मोनो आरो। मोननायालाय
ओं ओं थास' बेदरखौबो मोननै रोखोमै जायो जोंना नों नोंथाङा मिथियोना मिथिया?
आं बेखौ मिन्थिया दे एसे फोरमायना होलाय।
मिन्थिया।
ओंहो।
ए माने थावजों जायो आरो खारैजों जायो बेखौनो होनदों आरो आं।
अ उम उम।
ओं जाफेरबाय दा नोंथांङा?
औ जाबाय जोंनिथिं बांसिन माने आं थावजोंल' बांसिन मोनजाफेरदों बिदि खारैजोंथ' मोनजाफेराखै। बेयावनो नामाथाय।
ओरैनो न'आव गायनाय थास'बो थायो नालाय बे न'आव गायनाय थास'खौ खारैजों जाया आरोना। ओमफाय जोंना बारियाव जानला मेनला रज'नाय थास' हाग्रानि थास' होनो ना जेखौ।
औ औ।
बेखौ बे थास'नि बेदरखौ जोंङो खारैजों बांसिन जायो आरो खारैजों हाग्रानि थास'आ मानो होनना बुंङोना। ओमबा खारैजों जायोबा थाय मानानो आरो बेनि थाखायनो खारैजों नाजों संना जायोबाथाय माननाय मोना।
उम।
बिदिनो जोंनिथिं ओ इदि हाग्रानि थास' बेदर बेखौ खारैजों जायो ओमफाय बे गायनाय सनालि थास' माबा माबि थास' दंना बेफोरखौ दालिफोरजोंबो जायो बा ओरैनो थास' गोजा ना होनानैबो जायो।
औ नंगौ
औ
अब्ला नोंथांखौ आं हाजासे हामबाय होनदों जे आं बेफोरबायदि गोबां खोथाफोरखौ मिथियामोन नोंनिफ्राय मिथिना हानायखाय नोंथांखौ धन्यबाद होदों जोंहा समाबो जानानै फैबाय नामा
औ नोंथां जाबोबाय दे।
औ दे बिदिब्ला
औ दे गोजोन्थों।
औ